नोंथां गोजोन हर। औ हेलौ औ औ नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायगोन।
बिदि माबानि सायाव फालांगिनि सायावनो सावलायनोसै नामा एसे।
फालांगिनि सायाव।
उम
फालांगि होननानै बुङोबाथ' आथिखालाव ओ- फालांगिया मोजां रोखोमनि फालांगिबो दं आरो गारजि रोखोमनि फालांगिबो जोङो मावनायखौ नुयो माने गाज्रि समाजनि। गाजिआरो। उम फालांगि होननानै बुङोब्ला उम। आथिखालाव ओ-माखासे फालांगिफोर दङ। जाय फालांगिफ्रा ओ-माखासे मिथिंगानि खहा जानायखौ बिथांमोना ओ-नेवसिनानै जेरै दैमानिफ्राय बाला अन्थाइ जेथुनाखि दिखाङै दिखाङै हाखर गोथौ खालामनायनि जाहोनाव बिनिफ्राय अन्थाइफोरखौ फानहरनायनि जाहोनाव,
ओम
गायारि फिन जाथाय जानायखौ नु आरो दिनै दै लोमलाबायनाय बेबायदिनो। बिराद ओ-लोमसाव फैलाबायनाय बिराद दै स्पिदै फैलाबायनाय। बेबायदि नुनो मोनो आरो हाजोनिफ्राय जोंनि ओनसोलावनो दाख दाखलैसो मोनसे ओ-बेबायदि जाथाय जानानै थांबाय ओ-जाय ओ ट्रेन दालाङानो हायाव ओ- गोग्लैनानै थानांगौ जादों आरो। मानो होनोब्ला मा-बे खाथियावनो आरो माखासे बेबायदिनो फालांगिरिफोरनि फ्रेसार। ओ-फज'नाय दंमोन आरो। बै फालांगिफ्रा बे प्रेसाराव। अनथाइ बाला सामफ्रोमबो। खांबाय थायोमोन आरो जायनि जाहोनाव बिथांमोना बेबायदिनो ओ- खहा खालामनायखौ नुनो मोनो आरो खायसे खायसे फालांगिफ्रा बेबायदिबो खालामनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बेबायदिनो मोजां फालांगिरि। दङ जाय आ-फालांगि। फोरा जाहैबाय नोंङो। हमनानै ला माखासे मोजां मोजां दानाय लुनाय। जिफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव फानहैनाय।
फानहैनाय ओ-
फानहैनानै बिथांमोना रां आरजिनानै गाव खौ दैदेननाय एबा मोनसे बेफार खालामनायखौ जों नुनो मोनो जेरै- हमनानै ला जि दानायफोर। खौ गोदोयो गांसे गानै दायोमोन आथिखालाव जिखौ। अइभिंव दानाय जायो माने मेचिनाव दानाय जायो मेचिनाव दानाय लोगो-लोग गोनो बेवहाय माखासे ओ-आगरफोरखौबो थाब थाब-थाब एरनो हायो आरो बेबायदिनो जिफोरखौबो मोजाङै दिहुननो हायो। आरो दिहुननानै बेखौ गोबां जि दिहुननानै आरो। दाग्राफ्राबो खस्थ' मोना जायनि जाहोनाव। ओ-जिनिफ्राय माखासे ओ-मुलाम्पा। बे मुलाम्पफोरखौ बिथांमोना पालांगि खालामनानै खामायनो हायो आरो बेफोर जिखौ। गुबुन गुबुन जायगायावबो गुबुन-गुबुन।
बिदेशावबो फानहैनाय नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ- बेनि गेजेराव जोंनि बर'नि माखासे गाननाय जोमनाय जेनाखि ओ- दख'ना बाबायदि जोमग्रा जेनाखि गामसा आरो।
बै जोमग्राफोरखौ आर'नाइफोरखौ आथिखालाव जोंनि बर' फावबो दासै नाथाय बांसिनानो गुबुन जायगानिफ्राय बेफोर जिखौ फैनाय नुसै आरो मानो बर'फ्रा बारा दाला
गुबुन हारिनि फालांगिफ्रा जोंनि सायाव गोबां बिथांमोना रां आरजियोबा बिथांमोना रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बिथांमोना ओ गुबुन जाथिनि जाहैयो आरो जोंनि बर'निफ्रायनो बिथांमोना फालांगि खालामनानै मोजां मुलाम्फा मोनो नाथ जोंनि बर'फ्रा खम मुलाम्फा मोनोनख आरो मानोना जोंनि बर'फ्रा खम फालांगि
दिनै जिआबो गोबां दामनि हमनानै ला ओ बै इन्दि जिनि जेनाखि इन्दि इन्दिजों बानायनाय जिफ्रा जोमग्राफ्रा बा गस्लाफ्रा गोबां दाम गोसा जायो आरो ओ मोनसे गस्लायावनो ओ पन्द्रस' अ दुइ हाजार पास हाजारसिम थाङो आरो अवाड माने वास गस्लाया बिनिफ्राय माखासे बेबायदिनो जोमग्रा जिफ्रा
ओम
तिन हाजार सारिजार पास हाजार सात हाजारासिम लागि दं आरो इन्दि जिया दा बैफोरखौबो माख जोंनि बर'फ्राबो आथिखालाव सासे सासे सासे सानै फाननो रोंबाय
फान्नो रोंबाय औ दाना फान्नो रोंबाय औ
बैफोर जिखौबो आथिखालाव मा खालामबाय गुबुन ओ जाथिफ्रा माने कपि खालामनानै माने इन्दि जि नङाबो इन्दि जि बायदि दिहुननानै बिथांमोना फाननायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेखौनो मा सिनायिफ्रा इन्दि जि होननानै बायनानै बिथांमोना रां होयो आरो बिथांमोना बेफोरबायदिनो मोनसे मोजां फालांगिनि मुलाम्फाखौ मोनना हायो आरो दा फालांगिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन
औ फलांगिनि सायाव फालांगि अनेख दंङ' हो। नङा ओमबा अनेक दङ' आं दा दखान हिसाबै आं गालामाला थालामाला बिदिखौ बांसिन माबाय आरो मावो आरो संख्रि बालु दालि बेफोर बिस्कुट जाग्रा लोंग्रा थाव साखोन बे सोमोन्दै आं बिदिखौ मावनानैनो आं जिउ खुंबोगासिनो दं आरो बिदिनो आलु माबा मैगं थाइगंबो आलु थालु बानलु लाफाजोबो आरो बिदिनो आङो बेफोर बेफोरबो होनो हायोबा मोजां होनानै सालायनो हायोबा नङा होनब्ला द बुं माबागासिनो आरो औ
खोनानो मोन्दों आथिखालाव संख्रि पियाज दालि थाव साबोन बायदिनि बेसेना एसे एसे बांनायखौ नुनो मोनदों। दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन?
बांनायाथ' एसे एसे बांदों औ थाव साबोन गासिबो। एसे एसे बांजोबदों जाहैबाय। गासिखौबो बारायजोबनानै दङ
बेफोर बांनायखौ ओ खोनानो मोनदों बा मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन जायगायावबो बेबायदिनो ओ जों गुबुन गुबुन ओनसोलाव बिदिनो जुध' फोर दावहाफोर जायोबा जोंनि बे ओ आसामाव बा जोंनि ओनसोल ओनसोलाव बेबायदिनो मुवा ओ मुवा बेसादनि दामा बांनायखौ जों मोनथिनो मोनदों बा खोनानो मोनदों आरो। दा बेफोर बाथ्राया बेसे सैथो?
बेफोर बाथ्रायाथ' आं खोनानो मोनदों बे दावगानायनि थाखाय लांदो थाखाय होनदों आरो आं बेखौ खोनादों नोंगौ। नंनाया नोंगौनो थावफ्राबो बारायदों बेफोरनि जुधनि थाखायनो। पेट्रल डिजेल बारायजोबदों आरो बेै जुधनि थाखायनो
औ
आंबो खोनानो मोन्दों औ।
बेनिफ्राय नोंथां ओ नोंथांमोननि थिं ओ खयला जिथुनाखि फालांगि खामानैखौ नुनो मोनगोन ना मोना कयला जावनानै बा खैला मोनग्रा मोना खिन्था?
जोंनि जायगायावथ' खैला होननाय माबाया गैयालै नुनो मोना जोंनियाव बेखौ आं खोनानो मोनदों ओरै मेघालय साइडनिफ्राय लाबोयो। खिन्थु जोंनि जायगायाव गैया आरो।
औ मा होनो खायसे खायसे मानसिया खैला जावनानैबो गोबां फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आों मानो होनोब्ला खयलाखौ जावनानै माखासे सुबुंफोरा गोबां जायगायाव फानहरो बेबायदिनो टन हिसाबै फानो सोरबा गारि हिसाबै फानो बेवहाय जोंनि माखा जे जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्राबो बे खयला खनियाव थांनानै बेबायदि फालांगि खालामहैनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेवहाय हाजोखौ जाव ख'नानै अन्थाइखौ दिहुननानै आरो कयलाखौ माखासे जे गोबां दासिमबो खामानियाव बाहायनाय नुनो मोनो। मानो होनोबा हमनानै ला अर लगायनाय बेनिफ्राय बेनिफ्राय ओ बेबायदिनो माखासे ट्रेनफ्रावबो दाबो फिसा फिसा ट्रेन थायो। खैलानि ट्रेन माखासे पार्कफोराव नुनो मोनो। हमनानै ला दासिमबो दार्जिलिंआव खयलानि गारि खारो। बै फिसा ट्रेन बे बेफोरबायदियावबो बेखौ खयलाखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो अर लगायनायनि फ्राय कामारफोरखौबो बाहायनाय नुनो माने
औ बिसोरबो लायो।
सिका रुवा दानाय देनायाव खैलाखौ सा सावनानै रोहो रोहो अराव हांनानै बिथांमोनाबो ओ सिखा बायदिखौ दिहुनो आरो दिहुननानै बिथांमोनाबो फालांगि खालामनाय नङा आरो बेखौ बिथांमोना ओ खैलायाव खैलाखौ बाहायनानै बिथांमोना माने खैला फानग्राया खैलाानि बिस जामफ्राय आरो खैलाखौ बाहायनानै सिखारुवा दानाय देनानै बानायनाय मोजां बानायनाय आरो आरो बेखौ बानायनानै फानहरनाय खामारफ्राबो आरो गोबां रोखोमनि ओ माने बेयाव मुलाम्फा मोननो हायो बा रां आरजिनो हायो आरो बेबायदिनो बिथांमोना गावसोरनि जिउखौबो दैदेनलांनो हायो आरो मोनसे मोजां फालांगि खालामनो हायो आरो मानो होनोब्ला आथिखालाव बयबो नुयो सिखा सिखा रुवाखौ बयबो बाहायनांगौ जायो माबा मोनसे दाननोबाबो माबा मोनसे माबानांगौ दा बेबायदिनो कामाराबो गोबां ओ सिखाफोर ओ माबायो ओ बानायो आरो बानायनाय फानो जेरै सिखा रुवा खौदाल बायदि बायदि लहानि गोबां बुस्थु थायो आरो बेथ खौ ओ बिथांमोना दानानै फाननायखौ नुनो मोनो आरो बिथांमोना आरो रां आरजिनाय न आरो फालांगि खालामनाय नुनो मोनो आरो बेल' नङा माखासे सुबुंफ्रा दखान होनानैबो फालांगि खालामो जेरै बेबायदिनो वेल्डं दखान जालाय होनाय बेबायदियनो मेचनजों जालायहोनाय जालायहोनानै न'नि ग्रिल बानायनाय बिनिफ्राय बेबायदिनो माखौबा जइेन खालामनाय आरो लहानि माखासे बुस्थुफोरखौबो बिदिनो जइेन खालामनानै बिथांमोना मा होनो फान माबायो आरो बानायनानै फानो आरो मोजां मोनबाय नोंसोरजों रायज्लायनानै औ दे